औ नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों दसे सम जोंनि बर'नि बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन।
सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
औ आ। बिदिब्ला नोंथां ओ नों थांमोननि ओनसोलाव ओ बर'नि फोरबो जिहेतु गोदान बोसोर बैसागु ओ बेखौहाय औ माबायदि फालियो एसे खोन्थानो हागोन ना?
अ अ नोंथां।
औ।
अह अ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागो बैसा बैसागु फोरबोआ माने जोंनि थाखाय ओ बे बर'फोरनि थाखाय माने जोबोद रंजाथाव फोरबो आरोना ओम बे बैसागुआ जोंहा बेबायदिनो बैसागु जोंनि ओनसोलफोरथिंहाय मोननै बाहागो रान राननो हायो आरोना जेरै मोसौ बैसाग आरो मानसिनि बैसागो जों बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। मोसौखौ ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव थुखैनाय जायो आरो बे मोसौखौ थुखैनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइबो नांगौ ज जायो आरो ना ओम बेहाय जोंहा ओ जेरै फाय ओ हाल- दै देग्लि लिथि बेबायाददिनो थाराय बेबायदिनो फान्थाव बेफोरखौ जोङो जेब्ला मोसौ थुखैयो बेनि माने सानसे आव- गलावनो जोङो बुथुम खानाय जायो आरोना ओ बेनि उनावहाय जेब्ला जोंङो ओ अम बिनि उनावहाय जेब्ला जोंङो मोसौखौ थु खैजाम बेदिनो खालि माने जोङो बेफ। फोर ओ सिगाङाव नागिरग्रोननानै बा बुथुमखानानै लानाय बेसादफोरखौ माने मोज जोङो मोजां सुस्रांनानै माने मोनसे आइजेंआव अ मोजाङै हानानै लाना खायफा खाय थारमाने बेखौ ओम मा-माला फोरबो गाननानै माने उखुमफोराव थेबना दोनो
औ नंगौ।
अम बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो फोथारफोराव लांनानै ओम बेनो जाम बै नाला फख्रि फोरा बेफोराव जों माने मोसौफोरखौ जोंङो थुखैहैनायखौ नुनो मोनो आरोना ओम अम बेफोराव जोंहा माने बे मोसौ थुखैनाय समाव माने गोदो गोदाय बर' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो आरो ना ओ जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बे खुगा मेथाइआ माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बियो ओ सोमजिबोखानाय गि आरोना हय जोङो मोसौखौ फोथाबो फुननाय जायो बे फोथाखौ जों मानो फुनो होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय माने ओ अरनबारिफोराव बिगुमाया मो सौखौ हगार हरबाथाय माने जेन मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय माने जों फुथाफुननाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा बे दिनाव माने माने मोसौनि फागाखौबो सोलायनाय जायो आरो जों मोसौखौ गोदान फागा होनाय जायो बेजों लोगोसे माने गोदो गोदाय माने बांसिनै मोसौफोरखौ उदाङै हगारस्राना होनाय जायोमोन आरोना आ आथिखालावथ' बेबादि ओ हगारस्रनायखौ जों नुनो मोना ओम अ दिरुंखौल' माने सोलायना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागु जोंनि ओनसोलफोराव माने स्नि सान एबा हपथासे लानाय जायो आरोना ओ बेनि उनाव ओमफाय जोंहा जेब्ला बे से ओ ओ से सानखालि जोंहा गामिनि ओ बेबायदिनो रायजो राजा गासैजोंबो माने मोनसे जायगायाव माने ज' जालायना माने जोङो गेदेरफोरखौ बेबायदिनो बोर लाय गेदेर। फोरनिफ्राय आरो जोंनि उन्दैफोरनो जों अननाय होनाय जायो खोनादोना। ओ थिग बेबादिनो जोंहा बेनि उनावहाय जेब्ला।
औ नोंथांनि रावखौ खोना फैयाखै।
नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ दासो।
औ माने जोङो बे खुलुमखांनायनि उनावहाय जोङो अखानायै माने जोङो गासैबो माने मिथिंगायाव मोननाय गोखा गोखै बेबायदि मैगं जानाय जायो आरोना बेयाव माने गासैबो गो गोखा गोखै जेरै खुंखा दिं दिंखिया खारौ खान्दाय बिलाइ बेबायदिनो फस्ला गाैखौबो माने खायफा खायफा बेदरजों जायो खायफा खायफा बेबायादिनो मिरामि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना ओ माने जोंहा बेबादिखौ जायोबा जेन बेमारा आजोर सोमजिया बेनि थाखाय जानाय जायो होनना जों फोथायो आरो ना।
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबाददिहाय फालिनाय जायो नों थां।
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंनाय बादिनो जोङो ओ मा होनो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि संक्रान्ति होनोना जायखौ बे खालि जोंहा फुंनिफ्रायनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै अ बिदिनो मोसौफोर बेनो जगार लायो ओ बे जों मोसौ थुखैनो नांनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो माने सानसे सिगाङावनोहाय बुथुमग्रोना लायो आरो ओ जेरावनोखि जों बे सान खालि फुङावनो सिखारनानै मावनांगौ जायो नालाय बे खालिजों सम हास्लाबा जाया जों अ बिदिनो जों लाव अ जों पानिलाव होनो ना? जायखौ लाव होनना बुङो। अ पानिलाव बिदिनो मा होनो हालदै गोथां दिग्लि लिथि बेनिफ्राय लोखोना बायदिसिनाखौ जोङो बे खालि बुथुमना लानानै सं संक्रान्ति खालि मा होनो फिसा फिसा हानानै जोङो औवानि थेवल होनना बुङो जायखौ आरौ होनना बुङो बेजों जोङो माला सुयो। बेनिफ्राय मोखोना बिबार बारनाय बा बेनि थाना जिथुबा बिबार बारनाय बेखौ जोङो दंफांखौ बा बिफांखौ लाबोयो बेनिफ्राय औवा थानाय होयो बेनिफ्राय जोंनियाव गांग्रिं होनना बुङो जों जायखौ मोसौ थुखैनायाव जों थाखाय बाहायो आरो। गांग्रिं दंफां औ। बेखौ लायो बिदिनो थाराय बिलाइ बेखौ जों जयै खाफानानै माने मोसौखौ बै सानखालि लावथि जों बुवा आरो माने मोसौनि सान नालाय जों मोसौ मायनाव बायदि बाहायो नङा होनब्ला?
औ औ।
बे सानखालि जों मोसौखौ लावथिजों बुवा आरो बै सानखालि बे खानानै लानाय जिथु दंफांनि बिलाइफोर बेजोंसो जों बुज्राव बुज्रावनो माने दैसा बा बिदिनो दैमा खाथि खाला दैमाफोर थायोबा जों दैमाफोराव थुखैयो आरो दैमा दैसा गैयाबा जों फुख्रियावनो थुखैयो आरो। बेनिफ्राय थुखैना फैनानै जोङो नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनाबो हांगार फोनो मोसौनियाव बेनिफ्राय खौ फोननायनि जाहोनखौ नोंथां ङानो बुंखाबाय जोंनियाव बेबायदिनो मानियो बे ओ हाग्रा बंग्रायाव थाङोब्ला जेन मोसा ल'फ्रा अरा बिदि बेनिफ्राय जोङो गोखा गोखैखौ जोंनि जायगायाव माने बैसान खालिनो जायो आरो मोसौ थुखैनाय खालिनो जोंहा दिंखिया बिदिनो खुंखा बेनिफ्राय खान्थाल जाय जों मोनो न'? हाथाय फिथाइ गोरलै थाइजौ गोरलै बिदिनो बायदिसिना माने ओ लगाय गथाय होनना बुंङो जों जायखौ गासैखौबो जयै लगायनानै जोङो लकेल दाउ बा खायसे अमा बिदिजों एवनानै जायो आरो बिदिनो जों मोना मोनायाव मोसौनि मोसौनि मुङाव आलारि बाथि सावनानै न'खराव माने फुजा होयो आरो मोना मोनायाव जिहेथु जों मोसौफोर खागोन बै हागोन फागाफोरखौ माने जयै दोननानै बावो आरो बिदिनो जोङो बै सानखालि मोसौनि बैसागुआ जोबनानै थाङो अखानायनायै जोङो से बैसागु जेराव गोदान बोसोर होननानै जों मानियो ओ बर'फोरनि थाखाय खुब मा होनो बेखौ जोबोर रंजाथाव बा गोजोनथाव बे दिना ओ बेखालि जोंहा ओ फुंनिफ्रायनो सिखारनानै न'खरखौ फोसाबना लायो। बेनिफ्रायनो थानसालि बा बाथौआव जों आलारि बाथि सावना बिदिनो न'खरनि गाहाय बा जाय बैसोनि देरसिन बिसोरखौ खुलुमनानै बोर लायो बेनिफ्राय बिसोर बो उन्दैसिनफोरनो बोर सारस्रियो आरो।
थिग बेबादिनो बैसागुखौबो जोंनि ओनसोलाव माने बैसागुखौ माने ओ जोबोद गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो मोसानाय जायो आरोना ओ बे बैसागु मोसानायाव जोंहा माने हिनजाव साफोरा थ' बांसिनै दख'ना बिदन गोमो बेबायदिनो फास्रा गोजा बेजों लोगोसे गस्ला गोजा बेबा
खोना फैयाखै नोंथां
औ खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय दासो
माने ओ अ दख'ना गान माने हिनजावस साफोरा बैसागु मोसानो दख'ना गोमो बेबायदिनो फास्रा गोजा बेबायदिनो हौवासाफोराबो गस ला गु फुर बेबायदि गाननानै माने जोङो माने जोंआ थ' बर'फोरनि दोरोङारि गोदो गोद दाइनिफ्रायनो गोबां दामजुफोर दंखायो। नङा होमबा दामज जु दामग्रा देग्रा जेरै- खाम सिफुं जथ था सेरजा माने बेफोरखौ लानानै जों माने खाथि खालानि ओ न'खर न'खर माने गासैनावबो हाबनानै जों मोसानाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
माने जोंहा दाथ' आथ थिखालाव माने बैसागो जों लोब्बा लानानै गोबां फांसन आरि खुंनाय जायो आ रोना ओं बेहाय जोंहा माने गोबां रोजाबगिरि देंखोगिरि बेफोर बिदिबो लाबोनाय जायो ओ बेजों लोगोसे आरोहाय जोंहा माने बुंनो थांङोब्ला बेयो जोंहा ओ बेबादिनो थुनलाइयारि बादायज्लायनाय आरिमुवरारि बादायज्लायनाय आरो ना जेरै खारनाय बारनाय खेला गेलेनाय रोजाबनाय मोसानाय माने गासैखौबो बैयाव लाफानाय जायो आरो ना बेजोंबो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरारा गोबां हरखाब बुंनाय थाबै बुजिनाय बि बेफोरनि गेजेरजों माने गोबां गियान मोननो हायो साहस फैयो आरोना बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा मोननाय गियान अब्लाबो माने बियो गोदो गोदायनि बैसागुजोंनो फै खानाय नंङा आरो ना बे माने दाबावैसो सोलायनाय अ अ आथिखालावसो माने बेखौ बेबायदि खुंबोनो हमदों आरो माने बेजों लोगोसे आरो जोंहा बेहाय मिथिंबो खालामो बेयाव गासिबो जालायना गेवलां मेल लायो बेहाय माने जोंहा गिदिर एसे गोरों ओ सुबुरुन बेबायदि बोसोन होनो थाखाय माने गिदिर मानसि लाबोनाय जायो आरो ना बेहाय जोंङो खोनासंनानै गोबां मोनसे थि मोनै बाथ्रा मोनथिनो मो गियानफोरखौ जों मोन ओ खोनासंनानै लानो हायो आरोना अ बेजों लोगोसे माने बेहाय आरो गोबां रोजाबगिरि देंखो लाबनायाव बेहाव जोंहा गोबां माने खाथि खालानि ओनसोलनि मानसिफोरा फैनानै माने गोबां रंजाफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना औ अब्लाबो माने गोदो गोदाय माने बेफोरबायदि मोसानायखौ बेफोरबादि गुबुन मानसि लाबोना मोसानो खौ नुनो मोनामोन माने गावजों गावनो दाम देग्रा देग्रा दामनानै रोजाबना मोसायोमोन आरोना ओ नों नोंथांमोननि ओनोलावबो बेबादि फांसन आरि खुंनाय जायो नामा नोंथां
जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि फांसन जों खुंनायखौ नुनो मोना नाथाय जोंङो उदां रंजालि बैसागु होनाय मोनसे माने जायगायावनो जोंङो माने खाम सिफुं जथा बिदि दामनानै जयै मोसानायखौ नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदि नो नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै ओ